अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोननाय थाबाय गिबियावनो।
गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ औ ओ जोङो नोंथांजों आङो जाबाय बर'फोरनि बैसागु फोरबो ओ ओ खौ माबोरै फालियो बेनि सोमोन्दै एसे नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै फालियो एसे ओ नोंथांजो सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां? दान्दिसे सम औ-औ ओ जोंनिया बैसागो खौ बैसागु होनना बुं-बुङोब्ला जोङो ओ बैसागुखौ गाहायै मोनथाम बाहागोआव ज जोङो राननायखौ जों नुनो मोन्दों। जेरै जोंनिया सुबुंनि बैसागु बिनि उनाव आंखा खाल एबा मागो बैसाग आंखाल एबा काति बिहु एबा काति बैसागु बिनि उनाव जों जोंनिया थामथियाव जोङो ओ दोङो मागो बैसागो दा जोंनिया ओ बैसागु फोरबोबो फोरबोखौ जोङो सुबुंनि थाख खायल' नङा जोङो ओ मोसौ, मैसो, मोसौ, मैसोनि जेनेबा जिब-जुनारफोरनि मुङैबो ओ बिसोरखौ खुल ओ बिसोरनि नामावबो जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो ओ बिनिफ्राय जोंन निया जा आबाद फोथार आबादफोरनि मुङावबो जोङो आंखाल बैसागु ओ खाथि बै सागुखौ फालिनाय जायो जेरै गिबियावनो जोंनिया बैसागुनि ओ से खालार खालि जोङो ओ मोसौ, बोरमाखौ थुखैनाय एबा जिब-जुनारखौ थुखैनाय ओ जा फोरबो बेफ खौ जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दोङो आरो। नोंथाङा ओ जा बे मोसौफोरखौ जोङो माबोरैहाय फुजियो एबा नो-नोंथांनि ओनसोलाव माबोर रै बेखौ फुजियो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना?
ओ दाथ' ओ जोंनि गामियाव आरोना नोंथां
औ औ।
ओ गोदोनि बायदिनो उम फालिबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। ओ जेरै थाराय फान्थाव बायदिसिना गलाय मोन्देर खालामना होनानै आरो नोंथां ओ जेनेबा मोसौनियाव मोसौनो जाहोयो बा न' इसिं थाग्रा खुलि न' गलि बायदियाव ओ माला सुनानै दोननायखौ नुनो मोनो
नंगौ नंगौ
लोगोसेनो मोसौखौ जाहोनानै मोनसे ओ मन्थ्र एबा सोदोब होयो आरोना नोंथां ओ बे सोदोबखौ बेबायदि होननाय जायो जेरै ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिबाय था बे बाथ्राखौ ओ जों गोदोनिफ्रायनो खोनानो मोनखादों जानांगौ नोंथाङाबो खोनादों जानांगौ
थारैनो
औ औ ओ बेखिनियानो नोंथां
नोंथाङा ओ जोंनि ओनसोलखि बे जा मोसौ थुखैनाय हाबाफारि बेखौ आं नोंथांनि सेराव एसे फोरमायनो सानदों नोंथां ङा खोनासंनो हागोन ना औ नों थांमोननि बायदिनो ओ जोंनिखिबो एसे ओ नोंथांमोननि बायदिनो फालिनाय जायो नाथाय नोंथांमोननिख्रुइ एसे आलादासिन जानो हागौ नोंथाङा एसे खोना संदो जोंनिया औ जोंनिया ओ फुं जानाय लोगो लोगोनो जोङो ओ जा हाथाय एबा हाथाय एबा ओ गामिफोरनिफ्राय खांथिंनाय जा जेरै जोंनि देग्लि देग्लि लिथि बिलाइ बिनि उनाव जोंनिया पानिलााव फान्थाव हालदै ओ बेफोरबायदिनो थाराय बेबायदि गलाय मोन्देर खालामनानै मोनसे आरं खुद जोङो जिरनानै बेयाव ओ माला सुनाय जायो आरोना बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ ओ मोसौखौ जोङो खान्था एबा सो ओ थौनिफ्राय थौ एबा सारायनिफ्राय ओ हुख'नाय जा गोसोम हांगार बेखौ जानाय थाव एसे फोननानै जोङो ओ मोसौनियाव गोसोम दागो होनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ ओ दैमा एबा फुख्रि फारसे जोङो होलांनानै ओ मोजाङै थुखैना लानाय जायो आरो ओमफ्राय ओ मोसौनि मुङाव जा ओ गोदोनि दोनदाल गोजाम दोङोमोन बेखौ जोङो ओ बाउनानै होबोनाय जायो आरो बै बाउनायाव ओ जोङो ओ मोदाय महरै जोङो फुजिनाय बिफाङा जाहैबाय जोंनि थाराय आरो दिग्लि लिथि जा बिफां बेखौ जोङो ओ बुंनो ओ फुजिनाय जायो आरो दिेग्लिलिथि बिलाइखौ बर' रावाव ओ बेलेग ओ गाबज्रियो नामा बेखौथ' आङो दा मिन्थिला औ नंगौ बिनिफ्राय जोङो ओ दुब्लि फारसे मोसौखौ उदाङै दोनदाल होआ जासे दरग होआ जासे जोङो होना हरनाय जायो आरोना ओ बिनिफ्राय जोंनिया जाय सुबुङा बे मोसौखौ थुखैदोंमोन बिथाङाबो ओ गोथारै बै दैमे एबा फु ख्रियावनो दुगैबोनानै ओ न' फारसे गिदिंबोफिननाय जायो आरो बिनिफ्राय ओ बै सानखालिनो जोंनिया सिजौ से नि जा गोखा गोखै मैगं जानाय ओ हाबाफारि बेखौ जोङो रायजो नाङैनो जमा जानानै माने बेखौ जोङो ओ जायो आरोना सेजौ से बिदिनो
औ ओ उम नोंथाङा ओ सेजौसे बिलाइनि ओ मोननैसो जेनेबा मोननैसो बिलाइनि मुं खिन्थानो हा
औ औ ओ ओरैनोथ' इमान गोबां जा सेजौसे बिदिनि मुं बेखौ मख'नो हाया नालाय मख'नाया एसे गोब्राब बेनिखायनो मोननैसोनि मुं खौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों जेरै जोंनिया ओ गोखा गोखै बुङोब्ला जोंनिया गोखाबो थानांगोन गोखैबो थानांगोन बेनिखायनो गि बियावनो जोंनिया गोखा हिसा साबै ओ खिफि बेन्दों ओ दिंखिया दिंखिया बेनि उनाव जोंनिया ओ थाहैगोन लाफा सायख' मैथा ओ बेफोरबायदिनो ओ आनारस बिलाइ औवा बिलाइ बेफोरबायदि ओ सेजौसे बिदनि ओंख्रि जानांगोन ना बेनि थाखायनो जोङो आनारस आनारसनि जा बिलाइ बिनिफ्राय औवानि बिलाइ बेफोरखौबो हो-होफानाय जायो आरोना बेखौ ओ जाब्लाथाय जोंनि देहायाव ओ एसे बेराम आजारा खम जायो होननानै फोथायनाय दोङो आरोना बेनिखायनो बे जा सेजौसे बिदनि ओंख्रै बेखौ जोङो जानाय जायो बिनिफ्राय ओ जोंनिया मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जोंनिया ओ फैयो सुबुंनि बैसागो बै सुबुंनि बैसागु फैनाय समाव जोंनिया गासैबो ओ सुबुंनिनो गोसोआव मोनसे रंजाखांनाय आरो गोदान बोसोरनि गोदान मिजिं ओ बयनिबो गोसोआव जा खांफैयो आरोना ओ बेनिखायनो जोंनि गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ ओ गासिबो ज' जानानै बे बैसागु फोरबोखौ जोङो गाजा गोमजायै फालियो बिननो ओ गिबि सानखालि फुङाव जोङो गथ'फोरा गासिबो ओंखारनानै ओ ज' ज'यै ओंखारनानै जा गावनि ओ गां गावनि सोमोन्दोआव बिबौ एबा बिबै जानाय बुरै बोराय बैसोनि ओ सुबुंफोरखौ खुलुमहैनानै ओ बिथों बिथांमोननिफ्राय बोर लायो आरो बिथांमोनाबो गथ'फोरखौ अननानै बोर सास्रियो आरोना
औ - औ
जोंनिया गासिबो जा गामिनि सेंग्रा- सिख्ला, बोराय- बेन्थ', सेंग्रा- सिख्ला, बोराइ- बेन्थ' आरो गथ' -गथाय ज' ज' जानानै खाम, सेरजा, सिफुं, जथा आरो गंगना थरखा बेफोरबायदि जा बर' हारिनि दामग्रा दामग्रा आगजु दामजु बेखौ लानानै जोङो गाजा- गोमजायै बैसागुखौ गोदोनि बायदिनो जौनि जौ आरो ओंखामनि ओंखाम बेफोरबायदिनो गोबां जोङो जा जानाय - लोंनाय बेफोरबायदि आरो रोजाबनाय -मोसानाय मोसानाय जोङो बेफोरबायदिनो मोसाबोबाय थायो आरो ओमफ्राय गामि - गामि मोसायै मोसायै जोङो मागियो माइरं सोरनावबा माइरं एसे आरो सोरनावबा फैसा गरनैसो बेफोरबायदि मागियै - मागियै जोङो स्नि सान बे बे जा मोसानाय हाबाफारि बेखौ जोङो स्नि सानलागै मावफुङो आरो बेनिफ्राय स्नि सान मावफुंनायनि उनाव जोंनिया जा मोसानानै जोङो रां मोनगोन बेखौ जोङो जयैनो रायजोआवनो खाना जानाय जायो आरो बे जा बैसागुनि से खालार बै खालाराव बय साफ्रोमनिबो गामियाव बेफोरबायदि माबा मोनसे खेला खुला एबा फांसन फोर लाखिनाय जायो नोंथांमोननि गामियावबो बेफोरबायदिनो फांसनफोर खुंनाय जायो नामा आरो आरो बेयाव मा मा गेलेनाय एबा मोसा रोजाबनाय- मोसानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
अ जोंनियाबो गामियाव फांसन जायो होननानै बुंजायो नै देग्लायबो थांनाय -थांनाय एप्रिल दानाव आरो बैसागुथ' एप्रिल दानाव जाखायो नोंथाङाबो मिथिखानांगौ जानांगौ ओ बे एप्रिल दानाव जादोंमोन आरोखि बे जानायाव आं नुनो मोनदों जेनेबा उन्दै- उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय एसे रोंगौथिनि थाखाय आरोना नोंथां उन माबानि उन भाषानि थाखाय आरो गथ'फोरनि फिउचारनि थाखाय आरोना नोंथां
औ - औ
खारनाय जौसे मिटार खारनाय नैजौ मिटार खारनाय उम बिदिनो हिन्जावसाफोरनि हौवासाफोरनि जौसे मिटार खारनाय गोजौ बारनाय आरो गोलाव बारनाय बिदिनो बायदि रोखोमनि मोसानाय जेवजा मोसानाय सिंगोल दडान्स मोसानाय हारसिंनि मोसानाय बा ग्रुप डान्स जेरै खाम सिफुं दांनानै मोसानाय बेफोरबायदिखौ आं नुनो मोनदों
नंगौ नंगौ
दाथ' बुंनो थाङोब्ला बैसागोआ गोदोनि दिनाव थामजि सानालागै जायो होननाय खोनायोमोन नोंथां नंगौना औ होमबा नोंथाङा गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागुनि फारसे एसे फारागथि फोरमायनो हागोन नामा
नंगौ नंगौ जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदि गोदोनि नेमफोरा एसेबां सोलायाखै नाथाय खायसे खायफा - खायफा गामियाव आं नुनो मोनदोंदि एसे जा गामिनि सेंग्रा- सिख्लाफोर सेंग्रा- सिख्ला एबा लाइमोन बैसोनि सायाव सेंग्रा- सिख्ला बिथांमोना एसे बैसागुखौ दा एंगारनानै गुबुन ओ खामानिफोराव एबा गुबुन मोनसे गाज्रि लामााखसो थांनायखौ आं नुदों आरो ना माने बैसागुखौ बिथांमोना फालिनो माने नागिरा आरोना गुबुन ओ बेले बेजे खामानियावसो बिथांमोना नांथाबनानै थायो बेनिफ्राय गोदोनि जा खाम सिफुं, सेरजा, जथाजों जों बर' हारिया ओ बर'फोरा मोसाबोगासिनोमोन। ओ बेखौ जा खाम, सिफुं, सेरजा, जाथाजों मोसानाय आथिखालनि समाव जोङो गोबां खम नुनो मोनो। दाथ' जोङो बक्स बेफोरबायदि डिजे माबा माबि ओ दामग्रा आगजु ओ साउन्ड सिस्टेम बेफोरखौ लानानैसो जोङो मोसानायखौ दिनैनि समाव नुनो मोनदों। आरो बांसिनानो जोंनिया बैसागुनि समाव जोंनिया उन्दै उन्दै खुदियाफोरानो जौ लों नानै गोगलैसोना थानाय बेफोरबायदि जोङो गोबां गाज्रि हुदाफोर दिनैनि समाव नुनो मोनदों आरोना आरो गोदोनि जा बैसागु फोरबो फालिनाय बै समाव जोंनिया गोदान बोसोरनि गोदान मिजिं बयनिबो गोसोआव रंजा खांनाय आरो बर' हारिनि ओ जा नेरसोन बेखौ फुवारनो आरो गुबुन हारिनि गेजेराव दिन्थिफुंनो नाजानाय आरो गोसोआव ओ गोसोआव बेफोरबायदिनो उन्द हारिखौ जौगाहोनायनि मिजिं दंमोन नाथाय दिनै नि समाव बेफोरो जोबलांनो हमनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो नोंथां। दे अब्ला जोंना ओ समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ स
औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोन्नाय मोनबाय।
ओ नोंथांजोंबो रायलायनानै जोबोर गोजोन्नाय मोनबाय।
औ औ दे नोंथां।
औ दे।